हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों
नोंथाङा मा खालामदों दायो
अ आं दायो ओरैनो फ्रियावनो दंथ'यो
नोंथाङा फ्रियावनो दङबालाय नोंथांजों आङो मोनसे टपिकनि सोमोन्दैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
अ सावराय
आ आबहावानि मोजां गाज्रिनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायनो हागोन ना नोंथां
आंथ' बांद्रायखौ हानाय नङा माने एफा एनैखौ फोरमायनो हागोन आरो ना
औ नोंथां दे
औ माने आबहावानि सोमोन्दै बिदिनो गुसुङै बुंनो थाङोब्ला आबहायाव बिदिनो माने आथिखालाव गोबां आबहावाखौ गुबुंलेफोर जानायफोर नुनो मोन्दों आरो ना
औ नोंथां
औ जेरै माखासे कल कारखानाफोर बानायनायनि जाहोनफोराव
औ
बिदिनो औ बिदिनो बेफोर कल कारखानाफ्राव बायदि लेथ्राफोर जेरै उखुन्दै फोर ओखारो औ बेफोरो औ माने बेफोर उखुन्दैफोर ओंखारनाया गोबां गुबुंले खालामो आबहावाफोरखौ औ
औ नोंथां
अ नोंथाङा खोनादों ना
औ औ नोंथां खोनादों
औ बिदिनो नुनो मोनो आरोना जेरै माने जेरै आबहावाफोरखौ माखासे दैबानाफोराबो गुबुंले खालामो जेरै औ दैबाना फैनानै बिदिनो बिफां लाइफांफोर जिब जुनारफोर माने जिब जुनारफोरनि खहा खालामो आरोना
औ
औ जे औ जेरै दाथ' दैलां समाव गोबांफोर आबहावाखौ
औ
गोबां माने गोहोम खोलैदों आरोना जेरै दैबानाफोरजों दालांफोर बायनाय नुनो मोनदों
औ नोंथां
औ बिदिनो माने गोबांफोरावनो दालांफोर बायनाय नुनो मोनदों आरो ना
औ नोंथां
औ माने सुबुं माहारिफ्रा दावबायनायाव गोबां हेंथा फैदों आरो माने थांलाय फैलाय हान्था मेलाफ्राव
औ नोंथां
जेरै फरायसाफोरनो स्कुल कलेजफोर थांनायफ्राव माने माखासे हेंथाफोर सोमजिहोदों आरो माने बेफोरो
औ औ नोंथां
औ नोंथाङाबो बिदिब्ला गुसुङै फोरमायनानै होनो हागोन नामा बिदिब्ला आबहावानि सोमोन्दै
औ नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथाङा गुसुङै फोरमायनानै होदो
औ ओ आ बावानि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव माने गोबां थासारि माने दुंथाय सोमजिबाय आ बेफोर दुंथाइ सोमजिनायनि जाहोनानो जाहैबाय दंफां लाइफां दानफायनाय गारि मथर औ आरो गो गोबां दंफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै ओ लांदां खालामनानै बेफोर जायगाफोराव कलकारखाना गायसननो हमबाय बिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै गोबाङानो माने आथिखालाव जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामनो हमबाय नङा होमबा नोंथां अ बेफोरखौ मोजां खालामनो होननानै बुङोब्ला जोङो मोजां खालामनोब्ला जोङो दंफां लाइफां गायनांगोन